खोनादोना-खोनादोंना नों थाङा औ अ दे होमब्ला जोंहा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय आयदानि सायाव दसे सावरायलायनि
औ सावरायजागोनदे
औ नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनायाखै
औ खोनाबायना
औ खोनाबाय
औ दे
बर'नि अ जानाय लोंनाय होनोब्ला नों थाङा मा मिथियो बेखौ सिगांनो बुंना होायोबा गाहाम जागोन आरो।
औ जे जागोन दे ओ बर'फोरनि जानाय होननानै बुङोबाथ' जोङो गाहायै जोङो अनला दाउ बा जोङो अनलाजों मेवाइ अनला एम्फौ बेफोर बे मानसिया माखासे जाहैबाय बेजों लोगोसे जोङो सबायजों दाउ समाय साम' नारजि अमा नाफाम लोगोसे जोङो मैथा, ना बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो गाहायै। बे जायफोरखौ जोङो बर'नि बर'नि जोङो गाहाय जाग्रा आदार बा जाग्रा ओंख्रिबो जों बुंनो हायो।
औ नंगौ। ओ नोंथाङा अनला ओंख्रि संनायनि ओ माखासे माबायदि सङो बेनि खान्थिफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
औ दा जोङो आं मिथिनाय बायदिब्ला अनला अनला ओंख्रि आं सङाखै अब्लाबो अब्लाबो आं एसे आंनाव आइ आं फोरमायना होनि।
औ।
ओरैनो अनला ओंख्रियाव अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ संनो थाखाय माखासे जिनिसफोर जोंनाव थाग्रोनांगोन। जेरै जोङो माइरंनि गुन्दै जोङो थानांगोन बेनि उनावहाय जों जोंनावहाय खारै थानांगोन। बिनि उनाव थाव संख्रि मस्ला मस्लि थांगोन ओ बेजों लोग लोगोसे जोनो सिगां जोङो अनला संनायनि सिगां जोङो माइरंखौ जोङो दैयाव सोमनाय ला नाय जायो जोङो से घन्टा नै घन नै घन्टासो सोमो सोमनानै जोङो माइरं खालामनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव बिनि उनाव जोङो माइरआ जेब्ला रुइयो अब्ला जोङो बेखौ देनानै लानाय जायो जोङो गोदोनि समावहाय बांसिन जोङो जोंनि ओनसोलावहाय उवाल उवाल बाहायोमोन उवालाव जों देनाय जायोमोन दानि दानि जुगावहाय जोङो उवालाव देनाय बाराद्राय नुनो मोनलिया जोंनि ओनस लावहाय जेरै जों गोदान टेक्न'लजि ग्राइनडार ग्राइनडाराव होनानैबो जों सङो बेजों लोगोसे जोङो थौसि थौसियावबो जों देनानै जों स सङो खाय-खाफाया खिन्थु गोदोनि समावहाय जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन जोङो उवाल बाहायनाय नुयोमोन दा जोङो माइरंखौ गुन्दै गुन्दै जाखांनायनि गुन्दै खालामखांनायनि उनावहाय जोङो दैखौहाय मोजाङै फुदुंनानै लानाय जायो आरो जों दै खौ मोजाङै फुदुंनानै दैखौ जों मोजाङै फु फुदुंनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो माखासे माबाखौहाय जोङो अनखौहाय जोङो होनाय जायो अनखौ जोङो मोजाङै होनानै बेवहाय जोङो अनलाखौ माने अन माइरं गुन्दैखौ जों होनाय जायो होनानै बेवहाय जुदि नोङो माबाफोर होनो गोसोबा बिदिनो जोङो ओ बेदर फोर जुदि होनो गोसोबा बेदरफोरखौ एवनानै जों बेवहाय थिसननाय जायो होननानै आं ओ नुनाय बायदि आं होनबाय खिन्थु आं सं फेराखै आरो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि बानायो नोंथांङा एसे खोन्थानो हागोन ना
अनला ओंख्रिखौना
औ
अनला ओंख्रिखौथ' जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि ओनसोलावबो गावबा गावनि माने गावबा गावनि खान्थि बायदि गावबा गावनि संनो लुबैनाय बायदिसो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो गासैनिबो संनानै जानायनि खान्थिया बेलेग बेलेग आरो गुबुन गुबुन आ दा आं आंनि फारसेनिफ्राय बेखौनो बुंनो सान सानोदि ओ आंङो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ जखा बायदियै बेखौ लानानै दैयाव सोमनानै लाग्रोगोन बेनि उनाव बेखौ रुइजासे दोननाय जागोन दैयाव ओ बेनि उनाव बियो जेब्ला रुयो बेखौ बोखांना दोनगोन दसे बोखांना दोननानै जेब्ला जे जेब्ला दैया जागोन दैया सरग लांजोबगोन बिनि उनाव बेखौ देनो थाखाय अन गुन्दै खालाम थाखाय बेखौ उवाल आरो गाहेनजों देनानै लागोन ओ बेनि उनाव ओ जोंङो बेवहाय बे अनलाखौ ओ बेदरफोरजों संङोब्ला ओ बा मेवाफोरजों संङोब्ला जों बेखौ ओ अरदाबाव थौफोरखौ बा सारायफोरखौ जाय जेराव संङो बेयाव बेखौ ओ अरदाबाव अराव जाना लानानै जेब्ला दुङो अब्ला बेवहाय थाव होनाय जायो आ थाव होनानै बेयाव बेदरफोर बा जिखिनि होयो बेखौ एवनांगौ थावजों मोजांङै एवनानै बेवहाय ओ दै होनाय जायो आरो जा दैया ग्लब ग्लब मोजांङै गोदौगोन अब्लाथाय जोंङो देनानै राननाय अन गुन्दैखौहाय ओ फारसे आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै फारसे आखाइजों ओ खादौफोरजों उरबाय थानो गोनां जायो आरो ओ बेखौ उरनायनिबो माखासे जोंनाव जाहोन दं आरो ओ जाहाथे मा ओंख्रियाव होनाय अन गुन्दैया जाहाथे फिथर फिथर जाया बेनि थाखायनो बेखौ जोङो खादौजोंहाय उरनाय जायो ओ जाहाथे खादौजों उरोब्ला ओंख्रिया मिस मिस मोजांङैनो जायो होननानै जों मिथियो बेवहाय जेबो अननि अना गथा खानानै थाया ओ बिनि थाखायनो बेखौ आइजोफ्रा मावनाय जायो उम बेवहाय जोंहा बे बिदि बेबायदि उरना होयोब्ला जोंहा माने ओंख्रिया गोथावसिन मोनो होननानै जोंङो ओ मिथियो आरो जों जानानै मोनदाङो आरो आथिखालावथ जोंनि खायसे आइजोफोरा ओ अन गुन्दैयाव अन गुन्दैखौ दैजों सिगांनो गलायना लाग्रोयो बियो आथिखालनि संनायनि नेम आरो ओ जों जोंङो ओ आं दसे सिगांआवसो बुंलांनाय बायदि संनाय जायो ओ ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला अन गुन्दैखौ होयो अब्ला ओंख्रिया एसे मोजां गथा जायो अब्लाहाय जोंहा जोंनि सोरगिदिं खनसायबानो मोननाय ओ जोंनि माखासे मोदोमग्रा मुवा फ बिलाइफोर जेरैबायदि ओ गंगार दुन्दिया हाइ जें बिलाइ बेखौ खांनाय जायो आरो बेवनो ओंख्रियाथ जोंनि मोनसे ओ बयजोंबो गोथाव मोनजानाय दोरोंङारि ओंख्रि ना ओ आथिखालाव बियो जोंहा ओ बयजोंबो सिनाय जाब जि आइ टेकबो मोननो हाबाय आ बे अनला ओंख्रिखौ ओ जोंहा जोंनि बरनि मोनसे ओ गोनांथार हाबायाव उम बे खामानि बे अनला ओंख्रि संनाय ओ जोंहा बरनि हाथासुनि सं उम खुरनायाथ अनला ओंख्रि नंङाब्ला जाया नालाय ओ बे अनला ओंख्रिया बेनि गेजेरजोंबो जोंहा ओ जोंनि हाबायाव अनला ओंख्रि नांथारगौ बेखौ जों मिथिनो हायो बेनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवाबो सि नायथि मोनो सिनायथि मोनो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो अ बरनि ओ दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजे औ देनाय बुंनाय नोंथाङा।
नोंनि ओनसोलाव ओरैनो नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो नोंथाङा खोनथानो हागोन?
औ नारजि ओंख्रिखौथ' आङो दासिम संफेरनाय जायाखै अब्लाबो आङो नुनायाव बेखौनो मिथियो जे ओ नार्जिखौ संनो थाखाय जोंथ' नार्जिखौ थिनानै दोननाय मोनसे दोरोङारि जाग्रा नालाय बेखौहाय जोङो मोजाङै फोराननानै दोननाय नै ओ बसथाफोराव सोनानै बा मनाफ्राव सोननानै मोजाङै बेहाय जेबो हाबनो हायै बायदि एम्फौ एलाफोर हाबनो हायै बायदि बेखौ मोजाङै सोनानै ओ दोननाय जायो। ओ बिनि उनाव जेब्ला जों बेखौ जायो जानो लुबैयो अब्लानो जों बेखौ जानाय जायो अब्ला बेखौ जानो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ मोजाङै बासिग्रोननानै ओ बेखौहाय दैयाव मोजाङै सोमना दोनो। उम बेनि उनाव गोबावहै मोजाङै सोमना दोननानै मोजाङै सुनानै बेखौहाय ओ थौबा सारायफोराव बेबायदिनो अदाबाव संनाय जायो। आ बे बेवहाय जोङो सिगांनो थावखौ मोजाङै होग्रोनानै लायो। थावा जेब्ला गुदुं जायो अब्लाहाय जों नारजिखौ ओ मोजाङै एवनाय जायो। बेनि उनाव बे एवनाय समावनो जोङो ओ खारैखौ होनाय जायो। ओ खारैआथ' जोंनि बर' नखरफ्राव थाखायो नालाय ओ खारैखौ होनाय जायो। बिनि उनाव उम बियो एसे मोजाङै एवनानै ओमफ्राय दै होनाय जायो आरो बेनि उनाव बियो ग्लब ग्लब गोदौनानै ओ उनाव मोजाङै माने बे बेखौ ओ सागंजों साग्लिनाय जायो। बेनि उनाव बियो मोजाङै ओ गेब्लेनानै ओ अब्लानो नारजि जायो आरो नार्जि ओंख्रि
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो खालामो नारजिखौ ओरैनो गाहायै जोङो मोननै रोखोमाव मोननै रोखोमनि जोङो फाथोनिफ्राय बानायो जेरै नारजि गोखा आरो गोदै होननानै बुङो। जोंनि ओनसोलावहाय ओ गाहाइयै जोङो जोंनि ओनसोलावहाय नारजिखौ फाथो गोखानिफ्राय बानायनाय जायो। गोदैखौ जोङो बांद्राय बाहायनाय जाया नारजियावहाय। दा खिन्थु नारजियावहाय सोरबा सोरबा जोंनि ओनसोलावहाय लगायनानैबो जानाय जायो। ना फाथो गोखा आरो फाथो फाथो गोदैजों लगायनानै नारजि बाहायनाय जायो। खिन्थु बांसिनै जोङो फाथो गोखाखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो। जोङो सिगां फाथोखौ फाथोखौ जोङो माबानिफ्राय खानानै उम फाथो बिफांनिफ्राय खानानै बिलाइ जोङो फोराननानै लायो। फाथोआ जेब्ला गेस्रेम जाजासिम जोङो बेखौ मोजां फोराननानै लायो। बेनि उनावहाय जोङो बिनि उनावहाय जोङो फाथोखौ माबायावहाय सोनानै दोनो गोबाव समसिम जानो थाखाय बुरजा नारजि बानायो, बानाय रेदि खालामनानै दोननाय जायो आरो नारजि जोङो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां रोखोमनि जानाय नुनो मोनो जेरै अमाजों अमा मेजेम जों जायो जोंनि ओनसोलाव ओमफाय बेजों लोगोसे जों आलुजोंबो खायफा आलुजोंबो जायो। बेदि बायदि बायदि रोखोमनि बे रोखोमै जोंनि ओनसोलाव नारजिखौ जानाय जायो। बे अनलाखौबो जोंनि ओनसो लावहाय गोबां रोखोमनि जानाय जायो। ओ जेरै जों बुंनो थाङोब्ला अनला दाउ अनला मेवाइ अनलाजों ओ अनलाजों नाथुर एम्फौ लाथा फोरजों जोङो अनलाखौ जों जानाय जायो आरो। होमबा बिदिब्ला रायलायनायखौ दोन थ'नोसै नामा बिदिया एसेयावनो।
औ औ दे।
औ